हेलौ
औ हेलौ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथां?
अ नोंथां नै दंला बायो दिनै अखा हादोंना माबा ओ दा सो सिखारनानै ओंखाम जानाय जादों।
अ औ औ नोंथां मा
ओंख्रियाथ' जोंना बुद एवनायसोमोन नोंथां ओमफ्राय आलु बाथोन। नोंथांमोननालाय मा ओंख्रै?
अ जोंना नोंथां जा-जाथ'वाखै नोंथां जोंनाबो आलु फाजासो खोमामोन नंदां ओंख्रि या। औ होमबा नोंथाङा अ नोंथा आंबो नै दं जिरायनानै माने नोंथाङा अखा हानायखाय खम मोजां मोजां गोदो गोदो उन्दुबाय नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ खम मोजां मोजां सिमां नुलायबाय बेयो सिख्लाफोरजों बेरायलायनाय।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दाथ' होमबा नोंथाङा जेबो हाबा एबा खामानिफोरथ' मावखायाखै नङा होमबा?
मावनायालाय मावाखै आं नोंथां नै ओरैनो जिरायनासो दंला बायो।
अ होमबाथ' नोंथाङा ओरैनो दं होमबा नोंथांजों मोनसे आय दा नि बा बा टपिकनि सायावसो सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ। सावरायजागोन नोंथां आंबो नै दा ओरैनोसो दंखायो देेलाय बुंनायसाय नोंथां जेनेब्ला नोंथाङा आंजों बिदिनो मा मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां?
औ नोंथां जेनेबा टपिकआ बेनो जाबाय जेनेबा जोङो मा मा बो थोराव मा मा हाबा एबा खामानिफोर मावो एबा आबाद एबा जेखुनु माने मा बोथोराव माबादि ओ जों खामानि मावो एबा मा बो थोरा मोजांसिन माने आरो मा बोथोराव माबायदि बोथोर जायो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां ओं जेनेब्ला आं आं मिथिनाय बायदि आं फोरमायनानै हरसै नोंथांनिसिम नङा होमबा?
औ औ नोंथां होमबा एसे फोरमायदो।
औ जेनेब्ला जोंना बोथोर होनोब्ला बिदिनो दैज्लां बोथोर, मेसें बोथोर बिदिनो बायदि रोखोमनि दुफां बोथोरफोर दङ जायनि जेराव जों माने बोथोर लायै बोथोर गोबां रोखोमनि माने आबादफोरखौ जों मावनाय जायो आरो ना नोंथां। दायो जों
हमनानै ला जोंहा दैज्लां बोथोरफोरावहाय बिबदिनो ओ सम सम माने गोबां अखा हानायनि जाउनाव दैबानाबो जायो आरो अखाबो हाबाय थायो दैज्लां बोथोराव। बिब्दिनो आरो जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' जोंहा दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद मावनाय जायो गोबां रोखोमैनो माने मावनि आबाद माइनि आबादखौ जोङो मावनाय जायो आरो नोंथां दैज्लां बोथोरावनो। दायो जोंहा दैज्लां बोथोर होनबा नाथाय जोंनि बिबदिनो जेनेब्ला फोथारफोर दैमा, दैसा, दंग'फोर गासैबो माने दैया बुंफबजोबनानै थायो। आरो माने जोंहा दैज्लां बोथोरावनो गोबां रोखोमनि माने ओं दैबानाफोर जानानै जों नाफोर मोनजायो बायदि बायदिफोर रोखोमनि ना मोनजानाय जायो नोंथां दैज्लां बोथोरफ्रावहाय माने दैबाना जायो ना माने बोहैनानै फैफायो आरो माने।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दा जोंहा
बे दैज्लां बोथोराव जेनेब्ला जों माव-मावनाय माइनि आबादखौनो जोंहा ओरै जाय उनाव मेसें मेसें खाथि खाथियाव माने मोनहैनाय जायो आरोना नोंथां ओ माने हाहैनाय जायो माने बेखौहाय। माइया जुदि मोनबाथाय मोनबासो हायो नालाय बेखौ हा-हाहैनाय जायो आरो। आरो जों ओरैजाय बुंनो थाङोब्ला माने जोङो ओ मेसें बोथोरावहाय गोबां रोखोमनि माने ओ मा होनो मैगं थाइगंफोरजों गायनाय जायो नोंथां। दा जोंहा मैगं थाइनायफोर बुंनो थाङोब्ला जोंहा लाइ लाफा बिदिनो बाय दि रोखोमनि आलुफोर बेफोरखौ माने जों मेसें बोथोरफोरावहाय एबा गोजां बोथोरफोरावहाय माने मोननाय जायो एबा गायनाय जायो फोनाय जायो आरो नोंथां। दा बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ जों फोनानै बिब्दिनो ओ जानोबो हायो आरो जों माने गुबुनफोरनो माने जों फानहरनायबो जायो आरो नोंथां। दा जोंहाथ' जों माने ओ गोजां बोथोर एबा मेसें बोथोराव जोंहा माने मैगं थाइगंफ्रानो जोबनो था ङा जों माने हाथाय बाजारनिफ्राय जों बायलाय नङा दों थारमाने जों उल्था माने जों जोंनि न'फोरावनो गायनाय एबा फो नाय मैगं थाइगंफोरखौ जोङो माने फानहैनो हा फानहैनोसो हाबावो हाथाय बाजारफोराव।
औ औ।
जोंहा माने जों लाइ लाफा बेफोरथ' अनेक रो खोमनि जाखायो जोंनि जेन'ब्ला मेसें बोथोरफ्रावहाय मानोना बे स समफ्राव बांद्राय अखा हानायखौबो जों नुवा नालाय दा माने मैगं थाइगंफोरनि थाखाय एसे मोजां जायो आरो ला लाइ लाफा ब्बिदिनो बेसरफोर ब्बिदिनो बायदि रो खोमनि दुन्दिया आलु बेफोरखौ माने जों मोनहैनाय जायो आरो दायो आरो जोंहा माने दैज्लां बोथोर आव ए माबा मेसें बोथोरफोराव माने जोंहा गोबां माने खुवा खुयो गोजाङो आरो नोंथां माने बिराद खुवायानो बुंफब जोबनाय जायो। बिदिनो जोंनि ओनसोलफोराव अबेबा अबेबा जायगाफोरावथ' बरफफोरबो गोलैनायसो जाबावो। दा जोंनि ओनसोलफ्राव माने बिदिनो गोबां खुवा खुयो गोजाङो आरो माने बिब्दिनो जों जेनेब्ला जोंहा गोजांनायखौ खारहोनो थाखाय माने गोजां बोथोरफोराव जों अरफोर सायनांगौ जायो आरो नोंथां बिदिनो अरनि खाथियाव ज' जिरायनानै जयैनो सायनाय जायो आर ओरैजाय गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोर एबा गरम बोथोर होनो बेयाव माने गोबां गरमनाय जायो सान्दुंफ्राबो गोसा जा यो नाथाय गेजेर गेजेर एबा बांसिनानो माने अखाबो हानाय जायो आरो माने बे ओ दैज्लां बोथोरावहाय एबा गरम बोथोरफ्रावहाय। दायो गरमजोंनो अबाव थागोन अबाव मागोन जालायलाङो। बिदिनो बिफां साया साया बेफोराव माने जिरायनाय जायो आर रो जों माने बार जानो थाखाय बार नांनायनि थाखाय। दायो बिब्दिनो जोंहा बोथोर होनोब्लाथ' गासिबो मिनथिखायो जोंना बोथोरा बिब्दिनो नो सम लानानै मोजां जायो सम लानानै बिदिनो गारजि दैज्लां बो बोथोरफ्रावबो सम लानानै गोबां सानदुं दुंनायनि जाउनावनो माने गोबां मानसिफोरानो माने ओ
खस्थ'यै थानांगौ जायो। आरो बिदिनो दैज्लां बोथोरफोराव जुदि गोसा गोसा अखा हानायनि एबा सारअन्थाइ गावनायनि बार बारनायफोरनि जाउनावनो जेनेब्ला ओ माने कारेन्टफोराबो सम सम थानो नागिरा आरो। दा बैफोर कारेन्टफोर गैयाब्ला जोंहा माने गोबां असुबिदा जायो बिबदिनो हरफ्रावबो जों जोंहा दाथ' जोंनि ओनसोलफ्रावथ' बांसिनानो जों जेनेब्ला दै खावनो थाखाय ओ कारेन्टनि मेसिनसो बाहायनाय जायो नालाय मथर हा सिं बोखोनो दा बैफोरबो जोंहा माने खारेन गैयाब्ला सोलिया नालाय माने जोंहा दा गोबां गोसा गोसा अखा हाबा अखा खोरोमबा माने बे फोरो कारेन्टफोरा थानो नागिरो आरो दैज्लां बोथोरफोरावहाय दायो बिब्दिनो नोंथां। आं मिथिनाय बो-बोथोरनि बागै आं एसे बुंनानै होबाय आं मिथिनाय बायदि नोंथाङा दायो बोरै मोनदों नोंथां।
अ नोंथां नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां जेनेबा आं मिथियोबा नोंथाङा फोरमायनो हमबाय। दा जेनेबा नोंथांनि बुंनायजोंबो माने आं मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिलांबाय आरो नोंथां। माने मोजाङानो मोनदों नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो बोथोरनि बागै नोंथाङा मिथिनाय बायदि नोंथाङा जा हायो एसे फोरमायनानै हर हरनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ औ।
होमबा आं एसे फोरमायसै ना नोंथां।
औ औ दे फोरमाय नोंथां।
औ जेनेबा जों बोथोर होनना बुङोब्लाथ' जेनेबा जों दसेनो ओ दसेनो मोजां एबा दसेनो गाज्रि दसेनो बार बारनाय दसेनो सान्दुं गोसा माने बेफोरबायदि माखासे जोंनि माबाखौनो बोथोर होनना बुंनाय जायो नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ।
दा जेनेबा जों बोथोर होनना बुङोब्ला माखासे जों बोथोरफोरखौ जों मिथिनो हायो जेरै जों उदां बोथोर। गोजां बोथोर मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर गोलोम बोथोर माने बायदि रोखोम। खोमनो जोङो मिथिनो हायो आरो बोथोरा माने इदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ स्नि था ना मा बोथोर दङ आरो जेनेबा जोङो समजों लोगोसे सोलायबाय थायो आरोना बोथोरा जेनेबा जों आं बुंगोन दि दैजां बोथोरनिखौ माखासे बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव जोङो माने बांसिन सिनै सुबुङानो दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ नोंथां आरो माइ गायनायजों जेनेबा लोगोसे न'खराव एबा न'आव माखासे ओ जों मैगं मैगंनि आबादफोरखौबो मावनानै जानाय जायो जों बुंनो थाङोब्ला सबायबिमा जोगोनार खुमब्रा मैथा गोजा मैथा बांगाल फाथो ओ बेफोरबायदिनो माखासे मैगंफोरखौ जों न'आव गायनानै एबा न'आव जोङो खालामनानै जों जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला बे समाव माने गुबुननिफ्राय बायनो थाखाय एबा गुबुननिफ्राय लानो थाखाय जोंनि आखाइ जों माने दै बांद्राय रां रुफा थाया बेनिखायनो जों न'खरावनो गायना जानाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ
औ दा आरो जों बुं ओ बुंनो हायोदि जोङो गोजां बोथोराव जोबा जों बोथोरखौ जों हमनो हाया मानो होनोब्ला दसेनो सान्दुं दुङो दसे दसेनो बार बारो ओ दसेनो अखा हायो औ थारमाने दसेनो सोलायो आरोना दैज्लां बोथोराव माने बोथोरा आरो जोङो मि थिबावोदि जेनेबा जोङो दैज्लां बोथोराव माने बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव जों बिराद दै बा ना जानायखौबो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथां आरो जों माने उदां बोथोराव माने औ मेसें बोथोराव जोङो बे जोंनि माइ गायनायखौनो जों मेसें बोथोराव बु थुमना लायो आरो जों बे मेसें बोथोराव बुथुमनानै जेनेबा जों माइ गायनायखौ जोङो मारा होनानै जेनेबा जों लायो आरोना न'आवनो ओमफ्राय आरो जोङो उदां बोथोरनि बुङोब्ला जों बे उदां बोथोराव माने बे समाव माने बिराद गोजां गोजांनाय बोथोर बोथोर जायो आरोना जेनेबा बोथोरा जोबोद गुसु जायो आरो ना नोंथां जायनि जाउनाव जों माने जेबो खामानि दामानि गैया एबा जोङो बांद्राय बे समाव माने मैगं थाइगंबो गाया एबा दुब्लिफोरावबो जों मानो एबा फोथारफोराव जोङो मायनि आबादखौ मावा माने जो जोबो बा जों माइनि आबादखौ मावनायफोरा जेनेबा जों मेसें बोथ बोथोरावनो हानानै जों बुथुमना लाखााजोबो माने बे समाव माने जेबो खामानि गैयै जायो आर न थामाने गोजां बोथोरबो जायो नालाय बेनिखायनो जों उदां बोथोराव माने गासिबो सुबङानो उदाङै थानाय जायो आरो नोंथां माने बिदिनो न'आवनो संनानै जाना संना जानाय थानाय माने बेफो बेफोरबायदिल' जायो आरो ना नोंथां माने जेबो खामानि दामानि गैयि जायो आरो बे समाव औ औ थां जेनेबा नोंथां नोंथाङा आंथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय, आंनि बुंनाय बाथ्राखौ बोरै मोनखो नोंथां?
मोजां मोन्दों बोथोरनि बागै नोंजों सावरायनानै नोंथां माने आं मोनसे बाथ्राफोरखौबो नोंथांनिफ्राय मोनथि मिथिनो मोनबाय बिनिखायनो माने मा बुंबाव आरो दा जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथाङा होमबा औ
औ औ समावबोथ' जाबाय कर्डखौसन दोनदनोसै खोमा नोंथां?
अ जागोन दे नोंथां औ
औ नोंथां